हेलौ
अ हेल नोंथां
औ नोंथां बुं।
अ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल हरनाय जादों।
औ सावरायजागोन दे।
औ ओ नोंथां नोंथाङा मिथिगोन ना माइखौ बोरै गायनाय जायो?
औ आं एसे मिथिगौ।
बुंनांगोन ना।
औ माइ माइ होनबाथ ओ बोसोराव खनसे गायो माइखौ।
औ
गासिबो नखर बरआ सुबुं आरो गुबुन जाथियाबो।
औ गुबुन हारि औ गायो-गायो ओं
माइखौथ गासिबो जाखायो।
औ ओंखाम
आरो ओं बेखौ फाननानै जोबोर रांबो खामायनो हायो। मुलाम्फा जानाय बेजोंनो आरो। संसार बो जानो हायो।
औ
औ बेनिफ्राय माइखौ जोङो। गोबां थायो माइआ। माइग्लि माइ माइसा माइ माइब्रा जोसा बायदि बायदि थायो आरो।
औ
ओम बे माइखौ गायनोबा। दिननियाव गैखायाबा बायनानै लाना बायनांगोन माइखौ बायनानै बिदि बिदिनो बस्थायाव सोनानै। दैयाव सोमना दोननांगोन। सेबेन देससो।
औ
दै सिङाव सोनानानै फेंखा गाजा बेरनांगोन
औ
बिनि उनावसो ओ हालेवनांगोन
औ
दुब्लियाव हालेवनानै बेनिफ्राय दै थानांगोन आरो दै थाबासो जागोन। हालेवनानै बे माइखौ ओ सारना होनांगोन
औ औ
हालेवखांनायनि उनावनै
औ
सारना होनानै बिदिनो खोथिया बानायनांगोन बेखौ
खोथिया गोरलै गोरलै जेनबा एसे टाइम नांनोन आरो बेयाव उम बिदिनो फिफटिन देससो नांगोनदां
औ
खोथिया ओंखारनायाव माइनिफ्राय ओमफ्राय बे खोथियाखौ बाय एसे जौबाथाय गायस्लायनो नांगोन आरो फुनांगोन
उम
आरामसे दुब्लिखौ फोमोननानै जेनेबा हालेवनानै फोमोननानै साननै सानथाम दोननानै थिया गायजा जायो होमबानिया सिरियालै गायबाय आरो
औ
डाइरेक्ट फोखानानै गायबा माने मोजां जानाय नङा खनसेनो बुरजा जाजोबगोन ना
औ
हानोबो मोजां जानाय नङा आरो ओ मोजां जानाय नङा आरो माइआ माइया आबादा मोजां जानाय नङा बेनिखायनो सिरियालै गायस्लायजोबनांगोन एसे गेसें सेङै होमबासो मोजां माइ मोननो हागोन आरो हासार होनांगोन
औ
गोबां हासार नाङो मोजां खालामनोबा एम्फौ एन्ला थैनायनि बेनिफ्राय बिदिनो जेथिया माइ फिथाइया थायो
औ
फिथाइया थाइनानै फिथाय थायनाय थायबाय थायनानै बिदिनो साफाबो खालामामनांगोन गोबां हाग्रा रजयो बिदिनो। बेखौ नायनो नांगोन हबासो माइआ मोजां जागोन
औ
आरो जेथिया मोनो मेनबा थाय हानांगोन आरो
औ
जुदि हानाय टाइमाव जुदि अखा हायो माइ फिथाइया सिरिगोन आरो।
औ
सेरबा गोबांनो खहा जागोन।
औ
आरो ओमफ्राय मोननाय टाइमावनो हानो मोननांगोन आरो बांद्राय मोनोबा हानो थाइम आव सिरिगोन। खहा जागोन आरो बिनि बहुत टाइम मथे टाइम
उम
हांनो गोनां जायो आरो।
उम
बेखौ।
उम
बेनिफ्राय हाखांनायनि उनाव
औ
मारा राननांगोन बेखौव थवा जेनेबा मिेसिन जोंनि एबा मोसौजोंबो नाजागोन ट्रेक्टरजोंबो नाजागोन।
औ
बिनि उनाव बेखौ माइखौ माबाबाय।
औ
ओ नाखांनानै मोजां माइखौ लाखिनानै जिगाबफोरखौ बासिबाय दोनबाय औ गारहरबाय थ औ आरो बे जिगाब माइनि जेनेबा जिगाबखौ
औ
फाननोबो हायो। बेयावबो रां मोनो। होम। गोबां रां मोनो माइआव
उ
फाय आरो बे माइखौ दोननांगोन जेनेबा दुख्लि थायो नङाबा फाख्रि दोङो बाख्रियाव दो नांगोन बिदिनो मोजाङै गोरान जागायाव गिसि जागायाव दोनोब्ला बयेल जागोन माइआ
औ गाज्रि जालाङो।
गाज्रि जालांगोन ओमफाय बेखौ जेथिया नांगौ खमायाव फोरानबाय फोराननांगोन दिहुननानै ओमफाय बेखौ थ मिलाव लांनांगोन फोराननानै सान-साननैबा सानसे राननाय हिसाबै
औ।
फोराननांगोन
औ।
सान्दुं थायोबाथ सानसेयावनो दानगोन मोजां सानदुंमोनोबा
औ
बेनि उनाव ओमफाय माइ मिलाव लांनांगोन आरो
औ।
मला लानानै सौनांगोन ओमफ्राय बिदिनो सौखांनायनि उनाव माइरं ओंखारगोन गुन्दैबो मोनगोन बे गुन्दैखौ बारौ फाननानै रां मोनगोन
औ।
मखौ फाय जानो हासिगोन आरो फाननोाबो हासिगोन
औ।
फानोबा
औ।
बिदि आरो।
औ ओ नोंथाङा ओ माइनि माइनि नामफोर मिथिगौ नामा मोननैसो
आं मिथिनाया बेनोथ' द एसे बुंखांबाय आङो माइ ब्रेजस सा माइसा माइ बेफोरनो रनजित आयजं ओ दोंसे गोबां हरमा औ बियो
बेफोर माइखौ मेसें बोथोराव गायनाय जायो
बांसिनानो दैज्लां बोथोरावनो गायनाय जायो माइ फ्रा बेफोर खरमा रनजित बेब्दिफोरखौ जों जोंनियावथ' बांसिनानो दैज्लाङावनो गायो बेलेग दिनायाव गाया ओ बेलेगाव माबायसा मोन बिदि आरो बेलेग दियाव गायनाय खोनायो मा मा सोर गायो मिथिया बेखौ नोंथाङा नोंथांला मा मा माइ गायो दाबायसायाव?
जोंहाथ' औ दा गायनायाथ' जोंना रनजितखौ गायो। रनजितखौनो सिगांनिफ्राय गायगासिनो।
औ
उम
आरो माइ गायनायाव गोबां खरसा जायोना।
औ
औ फारसेनिफ्राय लानानै जेनेबा ओ गा गायनायनिफ्राय फुनायनिफ्राय आरो हानायनिफ्राय सौनायनिफ्राय
औ
गोबां खरसा जायोना। मारनानायावबो खरसा
औ
माइसौनो थांनायावबो खरसा ओ गोबां खरसा जायो।
औ
हाजिरा नांगौ जायो। बुरजा माइबा ना औ
ओ नोंथांनाव आंङो मोनसे सोंथि सोंनि
औ
नोंथांमोन ओ नोंथाङा दि बुंबाय माइ गायनायाव दैनि गोनांथि जायो ओ माइ गायनायाव नोंथांनि गामि ओनसोलाव दैखो मानिफ्राय मोनो?
दैखौ जोंना बिदिनो हाजोनिफ्राय बोहैनाय फैयो। आरो सुस गेट दोङो सुस गेटआव बेजों मोननै ओ साइदथिं थांनाय दै दोङो आरोना। थेेना होबाथाय जोंनिथिं दैया फैयो। आरो हगारनाबा जों जोंनि निथिं फैया दैया माने बेनिफ्राय मोनो आरो आरो अखानिफ्रायबो मोनो। जुदि मोजां हायोबा आरो अखा मोजां हायाबा दैनि आंखाल जायो। जोंनि जायगायाव
औ औ।
नोंथांमोननिसिजालाय?
औ जोंनिफ्राय दैखो मोनसे जायगा दोङो बेनिफ्राय लाबोनाय जायो सकि होनना बुङो जोङो सकि। सुइस गेट सकि हाजो औ बिनिफ्राय लाना फैनाय जायो बिनिफ्राय बेयो दैया ओ दै सकि हाजोआव मोनसे सुइस दोङो बे सुइस गेटा दै खो ओ जेथिंबो रानना हरो। ओ दैमा मोननै दोङो। फा फाग्ला होननाय मोनसे ओ मोनसेनि नामखो बावबाय आङो। मोनसेखो बुङो। फाग्ला मोनसेखौ बुङो सावलकारा बुङो। एह। दैखो सावलकाराथिं हरबा जोंनियाव फैयो फाग्लाथिं हरबा गुबुन दाबसे थिं थाङो। इदिनो गोबां दंग फोर दोङो बिदिनो थेयै थेयै लाबनाय जायो। बिसोरनिखि थेबा जोंनिखि फैबाय। जोंनिखि थायाबा बिसोरनिखि थांबाय बिदिनो जोंनि दुब्लिसिम मोनफैयो आरो सब
औ ओ बेफोराव नांलाय खमलाय जायो नामा थेनायाव सोरबाफोर जों निथिं नांगौ होननानै जेनेबा सोरबाफोर थेयोना सोंआहसिया जेनेबा पारमिसन लायालासिनो गोबांथ' मिथिलाया ना इजों लांनागिर दो होननानै गावबा गावनि फायदाखौल' नागिर
ओम ओ सिगाङो बेफोर इफोरो बांसिन सिगांओ जायोमोन मानोना सिगां जेबो बान्दो गैया बिदि फाला हरनाय गैया। बिनि थाखाय सिगां बांसिन जायोमोन नाथाय दाबो जायो। बिदि गामि मोनसेयाव जेनेबा गामिया थ' गोबां मानसिबो थायोना बेयाव सिगां सिगांनि खोन्दोनि गामिया लाखिबा उननिया मोना सिगांनिया थिखोना लाखिबा उननिया मोना बेयाव नांलायनाय जायो।
औ बिनिखायनो लिड लाग्रा मानसि नांगौ जायो बेयावनो ना?
औ
औ लिदलाग्रा थायोबा जायो। जा मोजां जायो आरो होनबानिया बिदि बेले बेजे जानो हाया।
औ ओ नोंथाङा दे नोंथाङानो बुंग्रोदो
औ नोंथांनाव दा आगोलनि गायनाय माइ फोरा दंना गैया नोंसानि भाख्रियाव?
औ औ सिगां गायनाय औ औ दोङो थांनाय बोसोरनि गा मायाथ' दा बुंनो थांबा दोङो दासिमबो दोङो जोबाखै ओ
औ
फिफ्टि पारसेन्थ पारसेन्टसोआनो मना बुंनो थाङोबाथ' स्नि दाइनसो जाना दों जागोन।
अ औ
बेखिनानो
होमबा गोबां गैला बारा ना? बारा गोबां गैया।
औ
जोंहानाबो बिदिनो दोङो एसे जानो आन्थाखोनिया
औ
औ आरो जोब्बाथाय बायनो गोनां जायो।
औ।
औ।
नोंथांनि न'आव ओ माइया जोबनानै बायनो गोनां जाफेरबाय नामा?
औ जाफेरबाय थांनाय बोसोराव जादोंमोन। ओं बायनो गोनां जादों।
उम।
नोंथाङा ओ माइब्रा माइ गायोना गाया नोंसा?
औ गायो आं माइब्राखो जोबोद मोजां मोनो। थां माइब्राजों जों फिथा देयोना ओं
बुंलाय नोंथां।
माइब्राजों जों ओंखामबो जानो हायो। माइब्राजों जों ओंखाम बो जानोहायो जौबो बानायो माइब्राजों फिथा देयो। ओ बिदिनो एन्थाब फिथा थाव फिथा औ अन अन गुन्दै देनानै जोङो फिथा बानायो। जौबो बानायो।
औ।
बेखिनियानो। ओं खामबो जायो जोङो माइब्राजों।
गोबां खामानि जायो आरो माइब्राजों। उम।
ओंखामखो मोजां मोनो मोना नोंथाङा माइब्रानि ओंखामखो?
आं जोबोर मोजां मोनो माइब्रानि ओंखामखौ जोबोर मोदोमनाय मोनो आरो जोसा थायोना बेखौबो जोसा माइरं जोबोर मोजां जायो।
औ ओ बिदिबा नोंथां औ बिदिबा नोंथां थांजों सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों। एसेनोसै।
दे गोजोनथाबाय।
दे